औ खोनादों ना औ ओ बिदिब्ला जोंहा टपिकखौ ओ सम जोंनि बर' समाजाव दंफांनि बाहायनाय बेखौनो लानिना? दंफांनि बाहायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंना जोंनि नख'रफोराव माने ओ दंफांखौ माने नांगौआनो नांबायानो थागौ होननाय बायदि जों जायो आरोना जेरै ओ दंफांफोर जों जोंहा न'फोर गु न'फोरखौबो लुनाय जायो जेरै खुन्था गायनायनिफ्राय लानानै जेरै गोदोनि नङा आरो आथिखालावबो जेरै बिदि पालेंफोर बानायनाय बा बिसनाफोर बानायनाय, सियार, बेरेंसि बिदि बानायनाय गोबां ओ दंफांफोरखौ बाहायनाय जायोना जोंना ओम ओ
खावगोन जायो बे बुस्थुखौ
औ ओ नोंसिनि नख'रफोरावबोथ' बिदि दंफांजों बानायनाय गोबां मुवाफोर दङ जानो हागौ।
दङ औ दङ
औ।
फालेंफोर दङ टेबोलफोर दं।
औ।
ओम। जै सियारफोर थाबाय। मेनला बुस्थु। दङ।
औ। आरो जोंहाथ' बिदि ओ दंफांफोरजों माखासे गोबां बिदिनो मोजां मोजां दंफांफोरजों गोदोनियाथ' दंफांफोरा माने मोजां मोजां दंफांफोरा बिदि गुन माने एम्फौ अरि मा अरि बिदि दंमोन ना बिदिखायनो माने गोबां न'फोरखौबो माने बै गुन अरि बा एम्फौफोर जायि दंफांफोरजोंसो बांसिन लुनाय जायोमोन आरो न'फोरखौबो गोदोनिया ओमफफ्राय ओदंफांफोरजोंथ' जोंहा माखासे बिदिनो हिसानसालिफोरावहाय थाथ साल बानायनाय बिदि गोबांफोरबो बानायनाय जायो जेरै उवाल गाहेन बिदि जोंनियाथ' बर' न'खर न'खरफ्राव बिदि उवाल गाहेनफोरबो थायो नालाय बेफोरखौबोथ' दंफांजोंनो बानायनाय जायोना ।औ
जि थाग्राफोर सि दाग्राफोर थाबाय।
औ। बिदि ओ उवाल गाहेनफोरखौ जोंना माने ओ गोरा दंफां बा ओक्षमोजां बिदि एम्फौफोर अरला बायि दंफां गोरा बिदि साल दंफां। बेफोरफोरजोंहाय बानायलाबायनाय जायोना।
अ।
आरो बिदि दंफांजों बानायनाय मा मा मुवाफोरखौ मिथियो नोंथाङा?
आं दंनाथ' मोनला बुस्थु दं माखासे गोसोआव गैला बावलायलांबाय
औ।
दंनायाथ' मेरला दङ बिदिनो मा होन होनांगौ जायो। बेफोर न'फोरावथ' थाखाबाय। न'फ्राथ' बायखायो नालाय खोरखिफ्राव दर्जाफ्राव। ओरै बाथामफोर माबा माय थिन दोनायफ्राव बाहायबाय।
जोंना मा होनो मेथाइ बिदि दंफांफोरखौ लानानै बा थाथसाल थाथसाल बानायनाय बिदिफोरखौ लानानै गोबां माने गोदोनि जोंनि बर'फोरनि खुगा मेथाइफोरबो दंला बायोना? जेरै परबत जरायाव दंफां दानो थांब्ला सालमाखु जरा बिदि लाबोफा होनलायलायनाय बिदि मेथाइ थाइफोरबो गोबां दंलाबायो जोंना। ओ दं बां फोरखौ लानानै आरो ओ दंफांफोरा जोंना बन बन बानायनाय बा बननि थाखायफोर जोंहा ओ बिदि बाहायजायो आरो।
बनाव औ बाहायो बनाव बाहायो। अर सुनाय मानाय ओखाम संनाय ओंख्रि संनाय बाहायबाय
औ। माने गोदोनि समावथ' जोंना बिदि गेसफोरबो बाहायनाय गैयामोन नालाय। दंबा ओं बनजोंसो बांसिन संनाय जाखायोमोन आरो
औ
ओ आथिखालावबो सङो। औ।
दाबो सङो जा-जा-जोंहाबो सङो।
औ।
माबाजों संबाय गेसजों संबाय।
औ।
दाबो मेनला मानसिनो बाहायो बनखौ।
औ, जोंनिया माबा मा होनो बेखौ बनजों माने माखासे ओंख्रि हमनानै ला नार्जि ओंख्रि संबाय बेफोरखौ माने ओ सबाय ओंख्रि संबाय बेफोरखौ गेसाव गोबौ लायो‌ नालाय मालाबा समाव गोदौ फावो बिदिनि थाखायनो माने बरफ्रा बांसिन दाबो आरो नार्जि ओंख्रि सबाय ओंख्रिफोर संबा बनफोरजोंसो अरफोरावसो संबा संनाय जायो आरो बांसिनानो।
अनला ओख्रि सं अनला ओंख्रिबो संनो बाहायबाय बनखौ।
औ।
औ बिदिनो गामिनि हाबा हुखाफ्राव बाहायबाय।
औ। ओ हाबा हुखाफोरावथ बांसिन बनजोंसो
बन औ बनजों जोंनाबो बिदि-बिदिनो।
औ।
ओनिफ्राय मा होनो बेखौ बै माखा बनाबो माने गाम्बारिनि बनफ्रा माने संबाथाय अर सावबाथाय माने बेरलाय लायो आरो बे।
बे गाम्बारिना बेरो औ।
औ आरो जोंना गाम्बारिफोरजों खामफ्लायफोरबो बानायनाय ओ हमनानै ला खामफ्लाय गाम्बारि खामफ्लायखौ जोंना बिदि मा होनो हिनजाव गोदान बा हौवा गोदान आरो माइनाव लाबोनाय बेफोरबाय दियाव माने बेयाव गाखो होनानै आथिं सुनाय बेफोरबायदियाव बाहायोना।
औ औ नांगौ औ नांथारगौ नांथारगौ गाम्बारि दंफांखौ नांथारगौ।
औ। आरो बेबायदिनो गोबां खामानिफोरावबो बाहायबावनाय जायो आरो जोंहा दंफांनि बाहायनाया जोंनियाव माने गोबांथार आरो माने जोबनो गैयि बिदि
बुं बुंनो बुंजोबा बुंजो बुंनो हाजोबा
औ
औ
ब्ला जायानो होननानै बुंनांगोन आरो
औ औ
बिदिनि अनगायैबो जोंहा औ
उह सोब खामानिया दंफांजोंसो जाजोबो नालाय
औ
हमनानै लाबाय मानसि सासे थैबाय बेखौबोथ' जोंना ओ गामिफोराव बिदि दंफां बायदिसिना बिदि बिदिजोंसो दंफांनि बन बायदिजोंसो सावनाय जायोना
औ ओ ओहो दफां दंफांफोरजों नंबा जाखायाखा
औ माने गुबुनफोरनि बायदि जोंना बिदि कारेन्ट बायदिसिना बिदिफोरजोंथ' सावनाय जाया नालाय
ओहो ओहो गामियाव ओरै दंफांसो बाहायो
दंफांफोर नङाबा जाखायानो आरो जोंनाथ' बेबायदिनो दंफांफोरखौ जोंनि बर' न'खरफ्राव गोबां बिदि बायदि बायदि रोखोमनि दंफांफोर गायनानै लाखायो ओ जेरै फिथाइफोर थायग्रा दंफाङानो होन बा बिदि फिथाइ थायि दंफाङानो होन माखासे गोबां दंफां फोरखौ माने जोंना बारि आरो न'फ्राव बिदि गोबां माने बर'फ्राथ' गामि ओनसोलाव थानायफ्राथ' माने दंफां लाइफां बिदि ग्रोम ग्रोम जा गोनां जाखायो आरो न'खरफ्रा औ
थायज बिदिनो खान्थाल थाइजौ लेसु थाबाय
औ
औ गामि ओनसोलाव बिसोरो थाबासो जाखायो नालाय
औ माने दंफाङा बिदिनो ओ जोंनिया सायहाबो होबाय मालाबा गरम बोथोराव ओं दिनै दा बायदियावथ' नै दाथ' बे साननैसोथ' माने ओरैबायदि गरम जागासिनो सहायनोनो हाया ओमफ्राय दंफ सायाफ्रायाव औ दंफां सायाफ्राव बिदि बार बारनाय मानाय बिदि सायाफ्राव जिरायनो मोजां आरो गरम बोथोर बे फोर जायोब्ला माने दंफाङा जोंखौ बिदि जि ओ सायहाया होनाय मानाय बिदियावबो माने गरमफोरनिफ्राय रैखा मोनहोनो माने ओ रैखा होयो होननांगोन आरो
औ ओ दंफां सा हाया हाया गैया थानो हालाबा रावबो।
औ।
आयखां बायखां जाखायो।
औ। बेफोरबायदिनो जोंना दंफाङा ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोनाथ' बांसिनानो बिदि ओ दंफांनि माखासे मुवाफोरखौ न'आवनो ओ गावसोरनो बानायनानै लाबोदों बिदिनो दंफांफोर खौ जोंना आबाद मावनाय जेरै नांगोल, जुंगाल बानायनाय बेफोरबायदियावबो गोबां खामानिफोरावबो बाहायनाय जायोना। उम
दानि जुगावसो बारा बाहायनाय जाला।
औ।
बाहायो खायफा खायफा। अब्लाबो खमसै नुनो
नांगोल गंसे बानायनोबोथ' जोंहा दंफां ख गुननांगौ जाखायो आरो औ। आरो बिदिनो आबाद मावनायावबो जोंहा गोबां दंफांफोरनि गोनांथि जायो आरो। माखासे बिदिनो ओ मा होनगोन बेखौ माखा माखासे गोबां दंथारो आरो बिदि दिनो जेनेबा ओम नोङो माइ मारा होनायफ्राव जोङो गोदो माइ ज'मा खालामनो थाखाय रयनाफोर बाहायनाय बिदि बेफोरखौबोथ' जोंहा दंफांनिफ्रायसो बानायनानै
दंफां औ दंफांनिसो औ रयना
बेबायदिनो जोंना दंफांनि बाहायनाया जोंनि बर' समाजाव गोबां दंथारो होननानै
दङ ओ औ औ
ओ जोंना टाइमाबो जाबाय बिदिब्ला बे टपिकखौ बेयावनो दोनथ'नसै नामा?
जायो औ जायो।
दे।